खोनादोना?
खोनादों ना?
औ आदा खोनादों। आदा बे समाव आङो नोंजो मोनसे गोनांथार बिसयनि सायावसो रायलायनो फन हरनाय जादोंमोन आदा।
औ दे रायलाय जागोन दे आं फ्रियानो दं माने बर्थमान।
औ आदा आदा दायोथ' बुंनो थाङोब्ला दिनै रां होननायखौ आदायाबो मोजाङै मिथिगौ नङा होमबा? दिनै रांखौ जोंनो मानो नांगौ मानो नाङा आरो राङा जोंनि जिउआव माफोरबायदि गोहोम खोख्लैयो आदाया मोजाङैनो मिनथिगो बेखायनो आदा नोङो गेदेर हिसाबै आङो नोंनियाव माने खावलायनो लुगैदों आदा नोङो आंनो रांनि फारसे एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ औ हागोन। ओ जे मिथियो बेखौ फोरमायनोसै एसे रां होनना बुङोब्ला थ' जोङो दिनैनि मुगायाव मा
औ
बियो सेथियावनो फैग्रोयो आरो रां रां गैयाब्ला मोनो माने जोंनि जिउ खुंनाय राहाया माने गोब्राब आरो। जों जेखि माने फिसा बुस्थु बाया मानो बा जोंनि न'खराव नांगौ जाया मानो बेफोरखौ जोङो रांजोंसो माने सोलायनानै लाबनो हायो। दा बेनिखायनो रांनि बेसेना गोबां गोजौआव माने
औ।
थांनानै दं आरो दायो नाथाय जोङो गोदोनि समखौ जों नायोब्ला माने एसे आलादा आरो गोदो माने बेबायदि बिदि रांफोरबो एसेबां गैयामोन आरो रां गैयि समावथ' माने दुखु मोननो माने गोदो माल बुस्थुफोरखौ माने सोलायलायोमोन आरो सोलायलायनानै बेबायदि संसार जायोमोन आरो। हाथायफोरावबो माने नाथाय दानि मुगायाव जोङो रांदों बायनाय सोलायनाय बेखौ नुनो मोनो आरो।
नंगौ आदा।
दा जुगा गोबां सोलायबाय आरो दिनै रांनि बेसेना बांबोबाय थादों बयनोबो रां नांगौ। माबा मोनसे खामानि मावनो थाखायब्लाबो रां होबासो मावो नाथाय गोदो गोदो माने बिदि सावरि बादालि बेफोरबायदि जाज्लायोमोन खुनु ब्दि रां हाजिरा होनाय बा बेफोरबादि नियम खान्थिफोर गैयामोन आरो गोदो माने बेबायदिनो संसार जाबोनाय दोंमोन आरो नाथाय दानि मुगायाव थ' माने गासिबो रां माने जों गास बै जानाय लोंनाय बुस्थुफोरखौबो रां होनानै बायनो गोनां जायो आरो लोगोसे दिनै मानसिफोरा माने रांनि थाखायनो गोबां बिदिनो खामानिफोरखौ जों मावनाय नुयो आरो। बुहुमाव माने गोबां राङानो माने सेथियाव थाबाय नालाय रांखौनो गोबां अनो रांनि थाखायनो माने बिदि गाज्रि खामानिफोरखौबो माने मावनो लायो आरो माखासे मानसिफ्रा एसे एनै रांनि थाखाय बेनो माने सोरखौबा माबा मोनसे खालामगोन बा बिदिनो मिसा खोथा बुंनोबो माने बिदि गिला माने सैथोआव गैला आरो मानसिफोरा। दा बेफोरनि गुदियाव माने बेफोर रांङानो माने खालामजोबो आरो।
औ आदा नंगौ।
लोगोसे जोङो मोनथिनो हायो जि इलिगेलै माने बिदिनो गोसो ओम्रां ब्लेक मानि बिदि खामायनाय माबा मोनसे खालामनानै बेबायदि खालामनायबो नुयो आरो बे गोसोम मानिखोनो जोङो बे वाइट मानियाव माने गुफुर मानि खालामनाय नुयो आरो माखासे बिदिनो खायदा फोर खालामनानै दा बेफोर माने थासारिफ्रा जोंनि समाजफोराव
औ आदा नंगौ।
माने रांङा सेथियावनो थाब्लाबो माने
औ
जोङो एसे रांखौ बाहायनो रोंनांगोन। आरो रांनि बेसेनखौ जों मोनथिनो हानांगोन आरो। नोंथाङाबो बे समाव एसे फोरमायना होनदो।
औ आदा थारैनो नोंनि बुंनाय गासै बाथ्राफोरा नंगो। नंगो आदा राङा दिनै जोंनि जिउआव माने सेथियावनो थानांगौ मानो होनना बुंङोबा दिनै रां गैयाबा दिनै जोङो जोब बोखौनो खालामनो हाया जालांबाय आथिखालनि मुगायाव दिनै जोङो नुनो मोनोमोन गोदो जोङो रां गैयाबाबो बेबायदिनो मुवाखौ मुवानि दारै सोलायोमोन। बा बेसादखौ बेसादनि दारै सोलायनायखौ नुनो मोनोमोन। ओ बुंनो थाङोब्ला जुदि सोरनावबा बेबायदिनो माइरं नांगौब्ला बा सोरनावबा बेबायदिनो माबा मोनसे बेफोर बेफोरबायदि बुंनो फिथाइ सामथाय नांगौबा बेबायदिनो गोदोनि मानसिफोरा माने थारैनो माने गावजों गाव सोलाय लायोमोन आरो। नाथाय आथिखालावथ' दिनै बियो गैलिया दा आथि खालावथ' दा गासैबो माने रांदोनो सलिजोबो। आरो आदा रां गैयाबा दिनै सासे मानसिया माने जिउआव बुंनो थाङोब्ला माने जौगानोबो हाया बा देरहानोबो हायिखो माने आथिखालाव नुनाय जालांबाय आरो आदा बेबाय दिनो रां खामायनो थाखाय बयबो बिबायदिनो खस्थ' खालामो सोरबाबा मोजां खामानि मावनानै रां खामायो। सोरबा बेबायदिनो गाज्रि खामाना खामानि मावना माने खामायो आरो आदाया बुंनाय बायदि बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो इललिगेल खामानि मावो आदाया बुंनाय बायदि जि ब्लेक मानि नंगौ बे ब्लेक मानिनि जि कारबार बेफो फोर माने जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि बेबायदिनो हादरफोराव बा जोंनि बेबायदि जायगाफ्राव माने गोबां सलिनायखो आंबो नुनो मोनदों आरो आदा।
नंगौ
फ्राय बेबायदिनो मानसिफ्रा बेबायदिनो रां खामायनो थाखायनो माफोरबायदि माने थाबैनो बा बेफोरबायदिनो गोरलैयै माने रां खामायनो बेफ फोरखौ मानसिफोरा माने दानि मुगायाव बांसिनै सानो मानसिफोरा दिनै गाव औ गावनि मोदोमनि खस्थ' बा बेबायदिनो गावनि देहायनि देहानि नि खस्थ'खो होनानै माने नंगौैयै माने थार माने लामाजों माने रां खामायनायखौ मानसिफोरा माने दानि जुगाव माने गोब्राब मोननायखौ आं नुनो मोनबाय आरो आदा। मानसिफोरा माफोरबायदि थाबैनो बा गोरलैयैनो रांखौ खामायनो हागोन बेखौ माने नुनो मोनगास होनो आरो बेखायनो दिनै माने जोंनि ओनस सोलफोराव बा जायगाफोराव माने गोबां बेबायदिनो गाज्रि खामानिफोरा दिनै बांलांबाय जेरैबायदि ओ गुबुन गुबुन सोरबा गुबुन गुबुन न'खरफोराव बेबायदिनो सिखावफोर हाबनाय बा बेफोरबायदिनो बेंकफोराव बेबायदिनो खावनाय बा बे फोरबायदिनो सिकेम बा बेफोरबायदिनो फनाव बेफोरबायदिनो स्केम कल खालामनानै बिदि मानसिफोरखौ थगायनाय बेफोरबायदि माने गोबां दानि जुगाव माने नुनो थांबाय आरो आदा। आंबो सानो जे आदा जोङो बेफोरबायदिनिफ्राय माने सांग्रां थानांगौ बुङो थाङोब्ला दिनै बांसिनै जाय मानसिफोरा माने सोलोंथाइ गैयाबा बांसिनै जाय मानसिफोरा बेफोर बेफोरबायदिनो गियान गैया माने बिस सोरो बेफोरबायदिनो स्केम बा बेफोरबायदिनो थगायनानै फैसा बिनाय बा फन खालामनानै बिनि बेंकनि एटिएम नाम्बार बिनाय बेफोरखौ माने बांसिनै मानसिफोरानो माने दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला माने बिथांमोनहा माने मिथिया आरो जायनि दारै बेफोरबायदिनो बिथांमोना गोबां समाव बेफोरबायदिनो खहा जानांगौ जायो आरो। आंबो सानो आदा दिनै रांखौ खौ जोङो बुंनो थाङोब्ला माने गोबां जोंनि जिउआव गोनां थारबाबो दिनै जोङो माने रांखौ रां हिसाबैनो माने दोननांगौ आरो आदा। रांखौबो जोंनि जों खामायनांगौ बेजों लोगोसे दिनै जोंनि जिउआव जों मोजां खामानिबो मावनांगोन होनना आं सानो आरो आदा। मानो होनना बुङोबा दिनै जोङो रांनि उन उन खारबाय थाब्ला दिनै जोङो जिउआव मानाय बे बेफोरबायदिनो गोजोननायखौ अरायस दिनै मोननाय नङा होनना सानो आरो। दिनै जोङो रांबो खामायनांगौ बेजों लोगोसे दिनै जोङो गोजोननाय खामानि मावनांगोन होनना सानो आरो आं आदा। दा ओनसोलाव बेफोरबायदिनो रां खामानिनि थाखाय मानसिफोरा गुबैयै मा मा माफोरबायायदि माने खामानि मावो आदाया फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो माने दाबो बेबायदिनो हाजिरा थि खा मावनाय बेफोरबायदि हुदाया दं आरो माखासेफ्रा जायफ्रानो जेनेबा अब्ला बिदिनो हा हु गैया दा बिसोरथ' बेफोरबायदिनो खामानि मावना जाखायो थानांगोन आरो जिहेथु सोलोंथाइफोरबो बेबायदि लायासै गोदो दा बिसोरो बिदि खामानि मावो आरो। आरो माखासेफ्रा बिदिनो माने साख्रिफोर मावो माखासेफ्रा बिजनेस मावो आरो बिदिनो फालांगि बिदि खेथियावफोरबो दङ आरो माने जायफोरा गाव गायनि माने
औ
जि खामानियाव माने बिसोरो फिट बेखौ मावो आरो जि खामानिखौ मावनो मोजां मोजां मोनो बिसोरो बिदिनो मावनानै गावसोरनि न'खर सालायगासिनो आरो।
नोंगौ आदा
बाखिथ' माने बेबायदिनो खामानि मावनानै सोलिगासिनो आरो नोंसोरनिथिं माबायदि
आदा जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो माने मानसिफ्रा माने आबाद मावो बा बेफोरबायदिनो हाजिरा खामला मावो दिनै साख्रि मोननायनि जि मा बेयोथ' दायो बुंनो थाङोबा दिनै जोंनि गामिनि ओनसोलाव गोबां नङा दिनै बेफोरबायदिनो गामि गंसेयाव बुंनो थाङोब्ला जि बा नैजि जोननि मानसिफोरा बेफोरबायदिनो साख्रि मावो नाथाय बांसिनानो बेफोरबायदिनो माने हाजिरा खामला मावनानै माने रां खामायो आरो आरो आदा आं बि बेफोरबायदिनो मोनसे जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो समस्या नुनो मोनदों जायफोर माने न' न'खरफोराव माने बेफोरबायदिनो रांफोरखौ माने खामायनो हाया बा जायफोर न'खरा बेफोरबायदिनो थाखा फैसा खामायनायाव माने गोबां बेफोरबायदिनो दुरबल माने बिथांमोननि न'खरफोराव बेफोरबायदिनो दिनै बिथांमोननि फिसा फिसौफोराबो माने बेफोरबायदिनो सोलोंथाइखौ लानानै लानो हाया। बानांगौ समायाव बेफोरबायदिनो फरायनो थाखाय नांगौ बायदि बिजाब बा नांगौ बायदि सुबिदा बा नांगौ बायदि बेफोरबायदिनो हानथिनो हायिफोरखौ माने आङो दा नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो नु नै बोरैबा मोनो गोसोफोरखौ। आंबो बेफोरबायदिनो सानो जे बिथांमोनाबो जुदि थाखा फैसा थानायमोनबा बा नांगौ बेसेनै माने रां थानायबा बिथांमोननि न'खरफ्राबो बा बिथांमोननि फिसालाफोराबो बा फिसाजोफोराबो माने नांगौ बायदि सोलोंथाइखौ लानो हागौमोन होनना सानो आरो। ओ आदामोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो दङ नामा?
औ दङ बेबायदिनो माने जोंनि ओनसोलावबो। बिदिनो दङ आरो। बेनिफ्राय नोंथाङा माने दा बर्थमान बिदि गावगाय बिदि आरजिनाय बेबायदि खामानि मावनानै रां खामायना बेफोरबायदि माने एक्सपिरियेन्स दं नामा?
औ आदा आंथ' दायो बुंनो थाङोब्ला गावनो बेफोरबायदि रां खामायनाय एक्सपिरियेन्स एसेबां गैया मानो होनना बुङोबा आंबो दायो फरायगासिनोसो आङो सानो जे आङो आंबो थाबैनो आंनि फरायनायखौ फोजोबनानै आंबो जाहाथे रां खामायनायनि लामायाव थांनो हानाय बायदि। आरो आदा आं सानो जे आङो जिउआव जाहाथे मोजां खामानि मावना बा गोरलैयै रां खामायनायखौ आं साननाय नङा आङो आंनि जिउआव आङो बेफोरबायदिनो खस्थ' खालामनानै बा बेफोरबायदिनो जि खामानियाव जि नंगौयै माने रां खामायनो हायो बेयाव माने आङो थांगोन होनना सानदों। आङो सानाबा आं जेब्लाबो माने सापर्ट खालामा जाय खामानिया गोरलै नाथाय जाय खामा जाय खामानिया बेफोरबायदिनो गाज्रियै माने रां खामायनायखो जि सुबिदा होयो बेयाव माने आं सानो जे आं थाङा होननानै आङो आंनि माने जिउआव रां आं खामायनो सानगोन नाथाय मोजां लामायाव थांनानै बा मोजां खामानि मावनानै आङो रां खामायनो सानगोन आरो आदा। दायाबो दायो बेफोरबायदि माने एक्सपिरियेन्स दङ नामा?
औ आंनाबो माने दाथ' बेबायदिनो माने गाव हारसिंनो बिदि एसे एनै खामानि मावनानै दि सोलिगासिनो दा बर्थमान माने बिमा बिफानि फ्राय बिदि लानाय गैथ'वा आरो औ।
ओं जोबोद मोजां औ। आदा जोंहाथ' समाबो जाबाय होमबा जोङो दिनैनि जि जोंनि रांनि सायाव रायलायनाय बेखौ जों एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा? औ दे आदा दे गोजोनबाय।